औ खोनादोंना आंनि रावखौ जागोन दे
नोंथाङा फ्रि दङबा फ्रि दङ ना हेलौ औ दङ औ औ नोंथाङा फ्रि दङबा होमबा आबाद बि सायाव सावरायनो सावरायनि
औ।
जोङो आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोबां गोबां रोखोमनि आबादफोरखौ नुनो मोननाय जायो जेनेबा
औ।
माय आबाद बेनि उनाव माइ आबादनि माइ आबादनि अनगायै आरो गोबां माने हफेरा आबादफोरखौ मावनायखौ नुनो मोननाय जायो जेरै फाथो आबाद बेनि उनाव ओ सबाय सबायाइनि आबाद बेनिफ्राय ओ जेनेबा आरो जेनेबा न' जानो थाखाय आलुफोरखौ गायनानै लानाय जायो लेस्रा जिथा खांख्रिखला बेफोरखौबो माने नुनो मोननाय जायो बेफोरबायदि आबाद मावनायखौ माने नुनो मोननाय जायो आरोना माने गुबैयै बुंनो थाबा जोंनि माइआ माबादानो जाबाय जोंनि गुबै थांना थानायनि राहा आरोना जेनेबा।
औ नंगौ औ।
थाङा माइ आबादनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ आबाद बुङोब्लाथ' जोंनि आसामावहाय जेनेबा मेन हिसाबै माइयनो आरो जेनेबा जोंनि आसामाव थाग्राफ्रा माइ आबादनि सायावनो बांसिन सोनारो गाहाय जामुं हिसाबै जोंनि आसामाव बाहायनाय जायो आरोखि। देन नि अनगायैबो जेनेबा बुंनो थाङोब्ला बोथोर लायै बोथोर बेलेग बेलेग आबाद मावनाय जायो आरोखि दा जेनेबा जोंना बद ओ ओद-ओद माने दा बे समावहाय दैज्लां बोथोर सोलिगासिनो दङ नालाय बे ओ माइ आबाद मावगानायखौ जुरिहांबाय आरोखि दा माने ओमफ्राय ओरैजाय जेथिया मेसें फैगोन अब्ला बेलेग - बेलेग आबाद मावगोन आरोखि जेरै लाइनि आबाद लाफानि आबाद बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंनि आबाद।
मावनायखौ नुनो मोनो आरोखि औ - औ ओमफाय मा होनो माइ आबाद होननाय लोगो लोगोनो माने माइ आबादखौबो जोङो गोबां रोखोमनि नुनो मोननाय जायोना। जेरै बावा बेनि ओमफ्राय आरो
नोंथाङा मिथिबावगो नामा?
औ ओ बावा माइ आबाद मावनो ओमफ्राय आरो लोगोसे रनजित होननाय माइ मोनो आरो मोनसे रोखोमनि ओमफ्राय बिदिनो मा माखासे दंबावो दंनायालाय ओमफ्राय आं दा मुंफोरखौ गोसोआव गैजोबा आरोखि बुंनो हाया बेखायनो।
बेनिफ्राय आरो नोंथां ओ नोंथांमोननिया माने उफेरा आबादफोरखौ मा माखौ मावनाय जायो?
उफेरा आबाद होनोब्ला माइ आबादनि अनगायै आरोखि ना? आ बे बिदिनो मैगं थाइगं मावो ओमफ्रायो बेसेन
बेसौ बेस' बेसे बेफोर गाया नामा माने बेसरनि आबाद मावा जेनेबा नों?
बेसरनि आबाद दै जोंनि बे जायगाया एसे दहला जायो नालाय माने दैेब'बारि ओमफाय बेसरनि आबाद मावनाय मावो मावनायालाय ओरै बुरलुंबुथुर सेरफां साइदआव एसे जायगा मोजां दं बे सायेदखैजाय मावो आरो। ओमफ्राय नैबे जोंनि खाथि खाला माने दा मावनायखौ नु
औ औ ओ नोंथांमोननियाव ओमबा मा मा? आबादखौ मावनाय जायो माने नोंथांमोननि जायगायाव औ औ उम उम
बेनि अनगायै जेनेबा जोंनि गपुरि सत्रां साइटखिहाय साननैसो सिगां माने गोबां माने बानलुनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनदों आरोखि माने माने बानलु आबादनि मोनसे माने मा होनना बुंगोन सोमावसा सारनाय रिभुलिसन लानानै फैनाय बदि जादों आरोखि माने गोबां लाइमोनफो तान माने बानलु आबाद ओमफ्राय बिनि अनगायैबो जोगोनार बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनदों आरोखि।
ओ बेफोर आबाद मावनायनि गेजेरजों माने ओ माने जेनेबा गोबां मुलाम्फा जायो दा? गाव गावनो जानो आन्थाल' गायो गायो बिनिफ्राय आरो फाननो थाखायबो गायनाय जायो दा
औ फाननो थाखायबो मावो आरोखि ओं बुंनो थाङोबा फालांगि
औ औ दे बुंलाय औ औ बेनि ओमफ्राय ओ नोंथाङा आबादनि बागै माबाफोर मिथिनो लुबैयो आंनि लुबैयोबा माने आंनिफ्राय कुइसन खालामजागोन आरो ना नोंथाङा।
औ जागोन दे बारु ओ जोंनिथिजाय मा मा आबाद मावो बेखौथ' आं बुंबायानो बारु ओमफ्राय दा ओरै नोंथांमोननिथिंजायै मा रोखोमनि आबादखौ मावो आं बेखौ मिथिनो लुबैदों आरोखि।
यै बुंनो थाङोब्ला माइ आबाद माइ आबादखौनो मावनाय जायो बेनिफ्राय आरो बेसर। आ बेनिफ फ्राय जेनेबा ओ बान्दा कबि बायदि अल कबि बायदिफोरखौबो माने गायनाय जायो आरोना। बेनिफ्राय आरो न'आव। जानो थाखाय आरो ओ जेनेबा लेस्रा लेस्रा जेनेबा बै सबाय बिमा होनोमोन दा नोंसिना। ना लेस्राखौनो औ औ बे बेनिफ्राय आरो जि खांख्रिखला। बेनि उनाव ओ जेनेबा मेसें बोथोराव लाइ लाफा। आरो मुला। बेनिफ्राय ओ बान बानलु, फान्थाव बायदिखौ गायनाय जायो आरोना।
मेसें बोथोराव आरोना।
औ माने बेफोर बेफोरो जेनेबा बुंनो थाङोबा लाइ लाफाखौ लाइ लाफाखौ माने रुनानै जानाय जायो आरोना जोंनिया बेनिफ्राय ओ खारै संनानैबो जानाय जायो। माने अ। नोंथाङा आरो माबाफोर मिथिनो लुबैबावो नामा।
मैगंफोरनि बागै औ जानाय मैगंफोरनि बागैनो एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा।
मैगंफोरनि बागैनो जेनेबा आरो जेनेबा मैथा गायनाय जायो जोंना मैथाफोरखौथ' गोखैबो मोनो गोखाबो मोनो बेनिफ्राय आरो। फाथोबो गायनाय जायो। फाथोखौ गायनो थाखाय थाखाय माने गिबियावनो जोङो गिबियावनो हालेवनानै लानाय जायो मानेओ खारायनानै लानाय जायो आरो। बेखौ माने मोजाङै खारायना खारायना लाखांनायनि उनाव फाथोखौ फोनाय जायो फाथोखौ फोनानै जेबोब्ला माने ओ जाथावना जायो अब्ला बे जायोबो लोगोसेनो माने न'बो जायो लोगोसेनो आरो ओ फाननायबो जायो आरो बेनिफ्राय बे जेब्ला माने फाथोआ देरो रायो अब्ला माने बे फाथोखौनो ओ दाननानै दोन दोनथ'यो दोनथ'नानै बेनिफ्राय बेनि नारजि बानायनाय जायो आरोना
औ
औ औ नारजिफ्रायानाय औ फाथोनिफ्रायनो बानायनाय जायो औ। बेनिफ्राय ओ औ नोंथांना मा मैगं मा औ दे बुंलाय नोंथां आरो खांख्रिखलाया थाथारो आरोना जोंनाव औ औ औ ओहो जोंनाव बे आबादखौ माने मावनाय जों नुनो मोना नोंथांमोननिथिंथ' मावनाय मावो ना मावा जेनेबा।
औ साहापातनि आबाद मावनायखौ नुनो मोननानै मोननायालाय ओरै ओ जोंनि माखासे साहापादनि आबाद आबादारिफोर दं आरोखि माने बिसोरो मावो आरो ओमफ्राय बिदिनो सप्तायावहाय खनसे खानो मोनो आरो माने
औ औ
बिदिनो बिसोरो खानानै
औ गावनि जिउ राहा महरै माने ओ बाहायनो हायो आरोना आबादनि गेजेरजों गोबां फैसा खामायनो हायो बेनिफ्राय न'खर गंसेखौ माने मोजाङैनो खुंनो हायो आरो बुंनो थाङोबा आथिखालाव माने जेनेबा ज जोंनावथ' फालु गेबजां होनो बिथांमोनावबा मा होनो मिथिया आरो किंतुलिखौ ओ माने जेनेबा आबादफोर मावनानै माने फाननानै फाननानै बेनिफ्राय गोबां फैसाफोरखौ खामायनाय जायो बा सबायबिमाफोरखौ गायनानै फाननानै बेफोरनि गेजेरजोंबो आबाद मावनाय जायो आरो जुखामनि आबादफोरखौबो मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आथिखालाव ना आरो जुखामनि आबादनि जों गोबां फैसाफोरखौ जोङो खामायनो हायो बेनि आरो गोदोथ' जोंना खुसेरनि आबादखौबो मावनाय जायामोन नाथाय आथिखालाव खुसेरनि आबादखौ माने ओ आबादबो मावनाय जायो आरो गोदो माने ओ गावनि फुजा जेनेबा फुजाफोराव होनो थाखायल' बा ओ बिसोर गायनाय जायोमोन आरोना आथिखालाव बेफोरखौ माने ओ फालां गि महरै, फालांगि महरै खालामनो थाखाय माने गोबां हालेवनानै फार्म जेनेबा खुसेर खौ गायनानै बेफोरनि गेजेरजों माने फैसा गोबां फाननायनि गेजेरजों फैसाफोरखौ खामायनाय जायो। नोंथांमोननिथिं ओ खुसेर आबादखौ मावनाय जागोन ना जाया?
जोंनिथिंजाय खुसेर आबाद मावनाय आ एसे खम नुनो मोनो आरोखि माने
बेनिफ्राय ओ थालिर आबादबो मावनाय जायोना थालिरनि
औ थालिर आबाद ओम दङ आरो मावनाय नुनो मोनो आरोखि जोंनिथिंजायबो मावो। बिदिनो थालिरनि बागान खालामनानै बिसोरो जेथिया फिथाइया फिथाइखौ मोनो अब्ला बिसोरो बेफारिफोरनो फानहरो आरो। बेजोंनो बिसोरो गावसिनि न'खरखौबो एसे एनै दैदेनलांनो हानाय जिउ राहा लामा मोननो हायो आरो।
बुंं थांङो ब्ला आबादा माने जोंनि थांना थानायनि राहाखौनो बुंजायो आरोना।
औ।
अ
गाहायै जिउ राहा लामा हिसाबैनो साननानै लाजायो आरोखि आबादखौहाय।
औ जोंनाथ' समाबो जाबाय। दे होनबाना नोंथां
औ जागोन दे औ दे गोजोननाय थाबाय दे।